हेल'। हेल' खोनायाखै। हेल'।
हेल'।
थात हेल' मासि लेत।
खोनाबाय दासो।
खोनाबाय।
मिथिया लामायाव थाबायजो औ खोनादों। दंङहाय आगै।
मा खालामदों आब' होनलायदों आंङो।
दङ आगै होनबाय दा दङ जिरायनानै। माबा माबि लुला खालामबाय थादों बिजिनेस। मेननाल दिउथि गबाय?
बिजिनेसमेन नंङा ब्रा लेडिसो नोंङो औ। ओहोहो औ औ।
माजों फैखोहाय बिराद अखा हादोंमोन माथो।
फैबाय गारिजों साखा खब्रैजों फैबाय। साखा खबब्रैजों लायबाय फैबाय।
साखा खख्रिजोंबो बोराया लायबाय अननानै। रायज्लायनोनो रैरुबमोनथिंसो थांनो ओंखारदों आं। जाखांबाय।
रैरुबमोन रैरुमोननिथिं नेटआनो नांङा।
रैरुब मोननाव वाइफाइ गायनाय दंबालाय?
ए जिय' सोनदां बिसिना नोंना जिय'मोन?
उम।
बिसिना जिअ'। मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया मैयानि थास' ओंख्रि बेलेन्स थानाय।
दाउजों?
दाउजों
बैसिनाव बेरायहैदों नोङो मैया?
ओहो।
थाङासै?
अखा हानायालाय?
ए।
हाबाब मा माब्रै थांखोसो नंबाय आं नोंखौ नों थांजासिथार दां माथो।
गारिजों थांदों। अखा हादों दा आं थांबाबो फ्रि फ्रि हाबाय थादों उम।
दोनलांदों दानिबो लायबाय आं फैबासो जि ज्राव जाव हादों दिनैबो अखायानो।
आयु दानि फुङाव हानाय दा।
उम। अयथासार हादों दानिबाव कारेन्टाबो थांलाय फैलाय। ओइ ओमफ्राय बे माबाखौ लोंबा डायरेक्ट नोंबो ओंखाम जास्रियामोन फुङावहाय? बे सेकखौ लोंखानानै। ओमफ्राय मा होनो मा
खबाल?
फैनानै आङो बेखौ लोंखांबाय लोंनानै दसे थानानै सेक लोंबाय। खमायगोना खमाया माथो लिभार खौनो दा मानि थुखोनायसो मोनफिनबायसो थादों। ए नारें खाजि लोंबासो साबसिन मोनोमोन आं। माबा दा मानि बेखौ लोंनानै थुखोबायसो थादों। जानायालाय जाखायाबाल बार'थानि एसे उनावसो थाब जानाय जाखाया। लोंनानै गोबाव थायो। बैखौसो मालाबा सानसेयाव खननै गाहामल' लोंनाय जायो आरो खनथाम खनथाम लोंनांगौआ। मालाबा खनथाम मालाबा खनैल' लोंनाय जादों।
उह।
उखैनाय मोनलाय लाङोहां फुङाव जाबाय थाग्राखायनो। सेक लोंबाबो माबाबो
उम।
दहायनो लोंफैबाय जायाखै ओंखामखौ। होमबाबो खाजि जि लोंबासो लिबारखौ साबसिन मोनोमोन। ओहोहोम बेखौ लोंनानै एसे थुखोसिनबायसो थादों दामानि। खाजि लोंनाय जायगाया फोजोबग्रोनांसिगोन ओमफाय आं बिहरफिनला एबार खाजिखौनो लोंफिनबाय थानोसै आं।
उम
खारेन फैफिनलायबाय माथो। लासित गाबो फांखा लायनो होननायालाय लायला।
उम ओइ दाना दाम खुमसो।
हा? सिटेन फेन लायनो होननायखौ लायला नामा होनदों? हो?
र' दस मार्स थेफ्लानोबो फैसा हैनो नागिरदों आं। सरमेलानोबो फैसा हैनो नागिरदों दाखालि बिस हाजारल'सो फैसा मोनबोदों आरो अखन दानो
ए ओइसानिया हरबाय?
हो
माथा गरमसो मोनलाय लांसै। फैसायानो ओरैबो जाया। आंनि एक्स्रा गैया। आंनि एक्स्रा माने आं बिखौनो बाहायबाय आंहाबो दंमोन अ' सेप्तेम्बराव सेप्तेम्बर मासाव होन्दों। दा मा जायो बेबो हा फानायानो माबा
बेलेग खारेनानो
फान्नायानो ज'रेद ज'रेद ज'रेद ज'रेद।
हो
ए हा फान्नायानो खिस्थि मोनब्रैनो होनो माबानांगौआनो। गावस्राबो बाहायबाय सिगाङाव दाहार मारि हरबाय बिदिनो आंनोबो ख्रिस्टमाससो टाइमाव हरनाय जाबाय। आराय लाखसो उम।
दाखालि दसे ल'सो हादों।
आरो दंबावो।
ओमफ्राय मिनाय नाया दस मिना ह हरनायखौथ' सरमिलानो एसे हैनो नागिरदो आं। बे हरनायखौथ' नंखननो नो हरबाय। आरो सरमेलानो हरनांगौ।
ओ सुथसो बेथ' सुथसो जागोन।
सरमिलानि सरमिलानि फुन सरमिलानि पन्सास हाजार दं पन्सास हाजाराव पन्सास हाजाराव दुइ हाजार खरे मो मास मोनबानि दं मास मोनबानिबा फाइब फारसेनबा बेसे जायो? फास' फास' माबा दुइ हाजार दुइ हाजार पसिस' पसिस' फाइब मासनिबा सानलाय। औ।
है आं सानबाय थाया आं बायो बेफोरखौ। फन रायलायनायफोराव बेफोरखौ सानलाबाय थायो नामा। फन रायलायनायफोराव बेखौ सानलाबाय थायो नामा?
मास मोनबानि मोननैजों मोननैजों फास मोननैजों फास्ट दस।
दस ओमफ्राय बै फसिस' दस दस दस ओमफ्राय दस एक एगार' बार' हाजार फास्स' बार' हाजार फासस'आव बार' हाजार फासस'आवहाय
बेनो उम बेसे थायोसेै फसिसस'।
नोंस्रा माइ नोंस्राबो माइ गायफिनगोन बैखौ नोंस्रा माइ
बै मोनसेखौ गायनो नागिददोंमोन। दैयालाय दैयानो फख्रि बायदिसो जाबाय।
जोंनाबसो हनै आरो फोगोन फोनायालाय।
दाथ' दैया।
उम जोनाथ' साव जाजोबो। नोंसा फोनाया मोजां जाखांफिनबाय खिलिबाय?
जादों। जादों खिलिबाय बाल खिलिनायालाय। आसल गैया?
ह साहा थांजोबदों दानिबाव सुग गैया बुग गैया खालामबाय थाथारोहाय। दिस्थाबनो गरमफ्राव माबा फन फन होनगोन माबा उमुख थामुख होनबाय थायो सान्थिखौनो थानो मोना।
सासेया थांबाय गाहाबो थांफाबाय साहा
उम माथो आंलाय मिनिट खारनायखौ नुमासै दिनैलाय।
मा नुवाखै जाखो खारगासिनो दं दा। सेभेन माबा जाबाय आद जासिगोन।
जासिगोन।
आत जाबाय।
ए नै आद जाबाय
दाबो नायनो रोङा नामा नों बेखौनो।
थै बोरैबा माबाबा बोरैबा मानसि फिक्सारा दस्रायाव बुबा फैलाबाया दां ना?
अबो दस्रायाव बेलाय ओरैनो न'मनासो बिसिबां गोबाव रायलायबावनां गोनथाय टाइम जानोनो
नोंनिया मोनसे माबा नांगौग होनदों होनबानो फैसाखौ नुसिगोन।
मिथियाहाय रायलायसिन रायलायसिन रायलायना रैरुपजोंबो रायलायहरबावनांसिगोन।
उम आंजों रायजलायखाना रैदुबजों राय्लायदो ओमफ्राय आं ग्रोब रैरुबजों रायलायनोसै आंना दा बुबाबो खालामबाबो जायाना।
हंलिनाव हरनो नागिरबाबो हनै हंलिना माबा फनानो नेटफ्रानो नाङा अबाव अबाव थायो। ओ बुरनिमाखौबो मोनफेराखैनो रायलायनोनो दिनैसिम बेबा अबाव दं मा मा खालामदों नंलाय आङो आं बेजों खनसेबो रायलाय
नों नो
खनसेबो रायलायनाय जायाखै बिजों
दाखालि दाउनि रायजलायनायालाय।
राय्लायाखै रायज्लायस्रायासै बिजों।
उम
फंखौनो बुनानै रायलायाखै बेनाव बै माबाजोंसो रायज्लायहरनायमोन।
जाबो
उम
नोंस दाउ फाननो दंबावोमोन।
गैया मैया दाउ गिदिरखौनो थ' आलासियानो मेर्ला फैनो गोनां मिनिस्रां फैयोनो। मिनिस्रां फैबाथाय पार्थना खालामजानांगोनहाय
ए आंखौबो लेंहर
उमएसे माबा माबि बिनो नायै नायनों होननायानो जाया नोंना।
मा नायनायनो खालामजानायनो आरो मा प्रार्थना मा नायनायनो बेलाय खालामजानाय नायनोसै आरो प्रार्थना।
खालाम जानो दोननांगौ।
नायनाय नायाबालाय खालामजानाय नायाबालाय।
हैैगोनसै मुलिबाबो जानायनो
ओं औ खनसे खनसे जानायबायाय थ्रायनाय बे आरो बेखौ नायनाय होनबाय आरो मा जानायबाय दा खनसे नै।
उन्दै बैसोआवनो सासे गथ' खांगासिनो बेम ससे गथ'खांगासिनो बेमार बेमारहाय नोंना मानसिआलाय
बेमार जायाबालाय। गासिबो मोजाङै थाजोबा मा जानांगौ संसारालाय।
बाया मावनाय मावनाय दांनाय बोलोजोंनो खस्थ'खौनो मोनाखैनो मोननायालाय।
मोनाखैबाबो मानसिनि जिबना गासिबो नाबो एखे जायो नामा। माथो हनै आराम आराम थानायफ्राव गथ' बिमार जायो।
नङा मावनाय दांनाय बोलोजों मोनासै फैसाजों रायजो जानायाव खस्थ' मोनबाय आरो
मा मावनाय दांनाय खस्थ' मोनाखै उन्दैनिफ्रायनो मालायफ्रा आराम थाबाबो माथो जों माइ गायनांदों ओंखाम ओंख्रि संनांदों न'आव थानांदों माथो। मानसि फोरबायदि बेराय बेराय मोनजायाखै दैज्लां समफ्राव दा देन हनै हाजिरा मुजिरा जोंजोेबो खथ' आवै आवै खारनांबाय माथो गोदोफोर। आरामखौनो थानो मोना मालाय बेलेग बाराव थाबाबो नङासै दा जाबाब बेनो हनै जाथों आरो दााहरबावगोन। गासिनो आं गराबाथ' नोंसोर बुनोनो रोङा आंनाव।
दनैनो रोङा आं थांनानैबाबो बुहैगोन आं दिनै आं सियथारनानैबो बे मानसिखौ मिरु रुखो मा होनहर खोथाय आं
दानो रायजलायनोसै आं बुलिमानो खनसे बुहरनायनोसै ओमफ्राय।
उम रैनोबो हरगो।
बबेयावबो थाङोना बेबो मा
मैया हाथायाव खननैनो
रैरुबा
उम
नै रबा
कुलिवा बुलि माया मैया हाथायावनो खननैनो जाबाय नै एबार एबार दानलांसिगोनसो